नोंथांङा खोनादों ना औ नोंथां खोनादों औ मा खालामदों नोंथां अ नै जिरायना दङ नोंथां ओरैनो मोजां ना खबरा? औ मोजां मोजां नोंथां नोंनालाय नोंथां? मोजाङानो नोंथां आंनाबो औ औ जाखां जानायनि लाहार फाहारा बोरै दा सानसुना अ जानायाथ' जाथ'वाखै नोंथां लाहार फाहार सलिगासिनो जोंनाबो बिदिनो सोलिगासिनो नै सङै खावै औ जाबाथाय जानोसै औ दा नोंथांजों दसे सम आं माने जोंनि हारिमुनि सायाव रायलायनो सानदों नोंथाङा सम होनो हागोन ना? औ हागोन नोंथां दे बुं
उम
बिदिब्ला आं नोंनाव माखासे जोंनि हारिमुनि सायाव सोंलु सोंनि औ नोंथाङा जोंनि बर'नि हारिमु जेरै बैसागु औ काति गासा औ आरो गुबुन गुबुन बायदिसिना हारिमुनि सायाव एसे गुवारै एसे बुंफोरलु होनो हागोन ना नोंथां? औ हागोन नोंथां दे होमबा एसे बेखेवना होलाय औ जागोन नोंथां दा नोंथाङा सोंनाय बायदि बर'नि हारिमु ओ बर'नि हारिमु बुंनो थाङोब्ला जोंहा ओ बर'आव हारिमु गोबां दङ जोंहा जेरै बुंनो थाङोब्ला जों बैसागु मागो काथि गासा आरो बिद बिदिनो दंबावो मोननैसो दा ओ जोङो गोदोनिफ्रायनो फालिबोबाय थानाय बैसागुआबा मागो फोरबो बेखौथ' नोंथाङाबो मोनथिखागौ जानांगौ मारै मारै फालियो आरो बुंनो थाङोब्ला जोंहा बैसागु बैसागु फोरबो जायखौ जों गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आजौ ओ आबै आजौनिफ्रायनो ओ फालिबोबाय थानाय दासिमबो फालिगासिनो दङ आरो आं आं सानो बियो ओ जों बर' था बर' हारि थासान्दियाव सलिबाय थागोनखौ दा जोंहा बैसागु बोथोरनि बा बैसागु बैसागुनि बागै बुंनो थाङोब्ला जोंहा बैसागुखौ गुबैयै स्नि सान फालिनाय जायो ओ गिबियाव बिदिनो जोंहा मोसौनि बैसागु जिदिन मोसौनि बैसागु फालिगोन अब्ला मोसौखौ जोङो ओ मोसौनो जोङो माखासे फिथाइ सामथाइ जेरै ओ लाव फान्थाव थाय ओ थाइखा हालदै बिदिनो फिसा फिसा हानानै जोङो औवाखौ खाथिजिरनानै औवायाव जोङो थुनाय जायो बे माला खौ मोसौनो गानहोनाय जायो आरो बिनि उनावहाय जोंहा जोंनिनो संनानै जा जामुं संनानै जाग्रा थौ खिथुआव ओ गार थायो‌ बै हांगार खौ हख'नानै ओ मोनसे आयजेंआव लानानै जोंहा थाव गोथांजों लगायो थाव गोथांजों लगायखांनायनि उनाव जोङो थालिर गांखं थालिर गांखंखौ जों हानानै लायो बे थारलि गांखं हास'नायजों ओ बे हांगार जायखौ जों थावजों गलायदोंमोन बेखौ मोसौनि ओ मोदोम मोदोम फोननानै होनाय जायो ओ बेखौ फोनखांनायनि उनाव जोंहा ओ मोसौखौ दैमा फारसे होना लांनाय जायो ओ दैमा फारसे होना लांनानै जोंहा मोसौखौ साफा साब सिखोन थुखैहैयो बे बे थुखैनायानो जाहैबाय जोंहा बर' फोरनि मोनसे नियम ओ आदब माने निम नेमखान्थि दा थुखै थांनायनि उन जोंना मोसौखौ खास्राङो खांनायनि उनाव जोङो जि दैयावहाय मोसौखौ थुखै ओ थुखैस्रांनानै फैदोंमोन बै दैयावहाय जोङो मोखोना बिलाइ बा मोखोना बिजौ रायदों बेफोर ओमफाय जोंहा मोसौनो माला गानहनाय फिथाइ सामथाइ हालदै फान्थाव थाइखा बेफोरखौ सौर एवनाय एसे बेफोरखौ ज' लानानै ओ जोंहा थालिर लायावहाय ज दोननानै ओ गय जरा फाथै जरा दुब जरासे सावनानै जोङो दैखौ सनमान लानानै फैनाय जायो आरो बिदिनाखि जोङो मोसौ थुखैनाय हाबाफारिया जोब बखाङो अब्ला जोंहा ओ जोंनिनो मिथिंगायारि सम्पदआव मोननाय गोथां हाग्रा बिलाइ बायदि बायदिफोरखौ जोङो ओ जौसे जिथा मैगं बिलाइफोरखौ खानानै जोङो नआव लाबोयो मोनानि समाव आरो नआव लाबोखांनायनि उनाव जोंहा बेखौ साफ साफ सुनानै सायनाय जायो सायखांनायनि उनाव जोङो बेखौ बेदरफोरजों संनानै जानाय जायो आरो दा बे जानायखौ जोंहा बर'नाव बर'आव गोखा गोखै जानाय होननानै मिथिनाय जायो आरो बिदिनो नेक्स दिना बिनि अखानायै जोंहा मानसिनि बैसागु मानसिनि बैसागु फोरबो आरो बेखौ जों मानसि नि बैसागु महरै फालिनाय जायो जेराव जों ओ फुङाव सिखारनानै दुगैयै लोबै ओ मा होनो दुगै लोबै जोंहा गेदेरा ओ उन्दैया गेदेरखौ ओ सनमान होनाय बा ओ गेदेरा उन्दैखौ बोर होनाय बे बेफोरबायदि सनमान लालायनाय जायो बिदिनो जोंहा ओ बि दिनाव सनमान लाखांनायनि उनाव जोङो नेक्स दिना बोराय बुरै गथ गथाय बयबो जनो गाजा गोमजायै रंजायो आरो दा बै रंजानायाव जोंहा माखासे ओ आइजेंफोर दं दामजु आइजेंफोर दङ दा बैफोर दामजु आइजें आइजेंफोरनि मुंफ्रानो जाहैबाय जोंहा सिफुं दङ खाम दं सेरजा दङ जथा दङ जाबस्रिं दङ आरो बिदिनो दंबावो गंगोना बायदि बायदि दामग्रा देग्रा दंबावो दा ओ बेफोरनोसै बैसागु फोरबो फालिनाया दा नोंथाङाबो मिथि खागौ जानांगौ गोदोनिफ्रायनो जोंहा बर'नि हारिमुवारि आसार खान्थिफोरखौ फालिबोगासिनो दङ दा बैफोरनि ओ दा बैफोर गोदोनिफ्राय दासिम सिमाव जोंहा बर'नि हारिमु आसार खान्थिफोर फालिबाय थानायाव बा फालिबाय थानाया माबायदि सोलिगासिनो बा माबोरै फालियो बेफोरनि बागै नोंथाङाबो फंनैसो फोरमायना होनो हागोन नामा औ औ हागोन नोंथां हागोन। औ दे। दा नोंथाङाथ बेखेवना होबाय जे बैसागुनि बागै दा जोंनाव दंबावो आरो मागो होनो नङाबा मागो औ औ मागो फोरबो बा बेयो बैसागुनि आगोलाव जायो नङा होमबा ओ बेयो जों मागो फोरबोआवबो जेरै बैसागुआव।
गाजा गोमजायै जों बिदिनो बेनि नखराव
जा जानाय लोंनाय बेफोरजोंनो फालियो। औ मागोनि से थारिखावहाय बिदिनो गुबुन जायगायाव थांनानै लावखार ओंखाम जानाय औ बेफोरखौ फालिनाय जायो। औ औ आरो आरो दंबावो बेलेग जेरै खातिक खातिक गासा औ औ बेयाव जोङो माइ माइ आबादनि सायाव लानानै बेखौ फुजा होनाय जायो। औ जेरै माइ फिथाइ थायनाय जेनेबा माइआ जाहाथे मोजाङै मोजां जों आबादखौ मोननो हायो।
माने एम्फौ जाया बैफोरखौ लानानै जों माने बे फुजाखौ लानाय जायो आरो खाथि गासा फुजाखौ
माइ गेजेर गेजेर थांनानै बिदिनो आलारि बाथि सावनानै जों आलारिफोर बेनो इसोरनाव जाहाथे जोंनि बोसोरसेनि जानो थाखाय माने बे मावनाय आबादा जाहाथे मोजाङै मोजां जों मोनफुंनो हायो बेफोरखौ हास्थायनानै माने बेफोर फोरबोखौ फालिनाय जायो आरोखि। दा आरो दङ गुबुन गुबुन बिदिनो फोरबो दंबावो। जेरै बुंनो थाङोब्लाथआरो मागो थांबाय बैसागु थांबाय आरो खाथि गासा थांबाय आरो दा मोनसे खोथा नोंथां औ नोंथां बैयो जे जों बैसागुनि गिबि सानाव मोसौ थुखैखालि औ औ जे जों खुंखा जानाय होनो ना गोखा गोखै जागाय औ औ नोंथां
बेखौ बेखौ मानो जायो माने मानि थाखाय जों बेखौ मैगं थाइगंखौ
जौसेथा बथुमनानै जायो बेखौ मानो जायो नोंथाङा एसे मिथिगौ ना औ नोंथां एसे एनैखौ मिथिगौ औ
उम
दा नोंथाङा मानो जायो औ हागोन नथां हागोन औ दा नोंथाङा सोंनाय बायदिनो जोंहा बैसागनि ओ से थारिखआवबाबो ओ मोसौ थुखैनाय दिना मोनायाव जोंहा मिथिंगायारि सम्फदनिफ्राय मोननाय माखासे गोथां मुवा मैगं बा हाग्रा बिजौ बिलाइ बेफोरखौ जोङो ज खांनानै हराव लाबोनानै दाउ बेदरफोरजों बा गुबुन मुवा बेदरफोरजों होदेरनानै जों संनानै जानाय जायो बेखौथ नोंथाङोबो मिथिखागौ दा उम बेखौ जा नायनि मेन खारननो जाहैबाय जोंहा ओ बोसोराव खनसेल जानाय दा बे बोसोराव खनसेल जानाय बे मोनसे जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मोनसे आसार खान्थि जायखौ जों गोदो गोदाय आबै आजौनिफ्राय जों खोनानानै ओ मोनथिनो मोनदों जे जोंहा बेयाव जोंनि देहायारि बा देहा सोलेरावहाय माबाफोर ओ फिसा फिसौ बा बेमार आजारफोर दङबा बैफोर हाग्रा बंग्रा जा हाग्रा बंग्रा ज खांनानै जे मैगं ओंख्रि संना जादोंमोन बैफोर बैनि गेजेरजोंनो जोंनि देहायाव थानाय माखासे फिसा फिसौ बेमारफोरा ओ स्रां जायो बा हामोहोननायखौ जों औ औ दा होमबा नोंथां दसे नोंथांनिसिम सम मोननायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय औ नोंथां नोंथांनिसिमबो गोजोननायखौ थाबाय दे बिदिब्ला उम नोंथां